हेल' हेल'
हेल'
हेल' औ नोंथां
औ
औ खोनादों
फावना एसे खम फैदों आरो
ं ओ आंनावथ' थिगानो ओं ओं खोनादों
औ औ औ
औ दे बुंलाय नोंथाङा हा नोंथांना नेटवर्कनि प्रब्लेम नामा
हां खोनायाखै नोंथाङा
नोंथांनिया नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम दं नामाथाय आं मोजां खोनाफैयाखै
अ आङो
दे बुंलाय नोंथां ओं ओं
औ दा जोङो जेनेबा जोंनि आसामाव आरोना नायनो गोदान मा मा जायगा दं बेफोरनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां
औ
ग
नोंथाङा एसेे गोसा रायज्लायनो हागोन नामा साउनडखौ एसे खम खोनादों आरो ना
अ आंथ' रायज्लायनाया बिदिनो रायज्लायदोंमोन नोंथां ओमफ्राय नोंनियावसो एसे प्रब्लेम दङदां
औ औ जानो हागोन नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा खोनादोंना?
औ दे नोंथाङा जागायलाय।
औ औ। दा जोंनि आसामावहाय बुंनो थाङोबा नोंथां गोबां जायगा बिब्दिनो दङ नायनो गोनां नङा होमबा नोंथां? दा जेरै गोदोनो आहम जुगनि दा शिबसगराव थांबा जोङो रं घर कारें घर बेफोरखौ फोर नुनो थाङो आहम जुगावनो गोदो बानायना गालांनाय बा बिब्दिनो जोङो तेजपुर थाङोब्ला अग्निगर पाहारखौ नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो उदालगुरि थाङोबा जोङो भैरब खन्द' आरो बिदिनो जोङो बिथिं मानासथिंहाय जोङो मानास मानासथिं थांबा जोङो बिदिनो गोबां माबा नुनो थाङो आरो ना हाग्रामा नुनो थाङो आरो ना जेरै काजिरङा ओमफ्राय आरो बिथिं गोबां बेबायदि नुनो थाङो आरोना नोंथाङा दा बेफोरबायदि जायगायाव नोंथाङा मा मा जायगायाव थांफेरखो दा बेखौ बे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ। नंगौ नोंथां। जोंनि आसामा जाहैबाय मोनसे। नायथावना जायगा थानाय आरो माखासे जिरादफोरनि थाखाय मोनसे मुंदांखा जायगा
औ औ।
आङो बेफोरबायदिनो बांद्रायथ' इसबां थांनाय बेरायबा बेरायनाय जायाखै
औ औ।
बिदिनो तेजपुरनि अग्निगरखौ नायदों। ओमफ्राय बिदिनो चित्रलेखा पार्क खौ नायदों।
औ।
ओमफ्रायो बिदिनो। नोंथाङा जे बुंदोंमोन।
औ।
रंघर कारें घर
औ औ।
बे बेयावबो सिगां समावहाय नायहैनाय जादोंमोन आरो जोंखौ जेनेबा माबानिफ्राय स्कुलनिफ्राय लांनाय जादोंमोन। बे समावनो नायनाय आरोना।
औ औ।
द' बेफोरखौ नायनांगौ बेफोरनिफ्रायबो जोंहा गोबां। गियानफोर मोननो हायो जिहेथु बियो। जारिमिनारि जाथायफोरजों सोमोन्दो गोनां माखासे नायनो
औ नोंथां औ नोंथां।
औ औ।
गोबां दङ जोंहा बेबायदिनो नङा होमबा नोंथां दा।
औ औ।
ओ काजिरङायाव जोंहा गान्दाया थसे गंनि थाखाय बिस्व' बिखियात नङा होमबा नोंथां
नंगौ औ
बे थसे थसे गान्दानि गंखौ नायनो थाखायबो जोंनि आसामनि बाहेरनि बा जोंनि भारतनि बाहेर नि जोंनि फरेनार्सफ्रा फैनानै बेखौहाय टुरिस्ट हिसाबै नायनो फैयो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ दा बेबायदिनो औ खोनादों
औ
दा जेनेबा जोंनियावहाय बेल' नङा आरो बिदिनो गोबां साहा बागानफोरनि थाखायबो मुंदांखा नङा होमबा नोंथां जोंनि आसामा एसियायाव थानाय भारत हादरमानि सिङाव थानाय गंसे हादरसा जेरावहाय जेनेबा साहा बागाना सबसे देरसिन साहा बागानानो आसामाव दं होननानै
आसामाव दङ औ औ नोंथां थारैनो नंगौ
औ
बेनिफ्राय नोंथाङा एसे जेनेबा दावबायनायनि सोमोन्दै माबाफोर एक्सपिरियेन्स दङबा एसे बुंना होनो हागोन नामा
औ आंथ' दा जोंनि आसामाव बेरायनांगौ गोबां जायगा दङ नाथाय आङो गुबै बार'याव थांदों आरो ना नोंथां जायखौ जोङो बुङो ने उदालगुरियाव जे दङ भैरब खन्द' बेयावल' थांनाय जादों आरो ना नोंथां जोंनि आसामाव आरोना ओमफ्राय मोजां जायगा होनना बुङोबा ओमफ्राय आरो बिथिं धुबुरियाव महामाया मन्दिर बिदिं गुवाहाटियाव बालाजि मन्दिर ओमफ्राय आरो ओ तेजपुराव फैनाय समाव आङो तेजपुराव चित्रलेखा बार्गा आरो अग्निगरखौ नायहैनाय जादिया नोंथां एसे उसुबिदानि थाखाय समा मिलायनो थाखाय ओमफ्राय आरो बिथिं साहा बागान होनना बुङोब्लाथ' जोंना दानियाथ' गोदोनि बायदि नंला सेस गामि गामि से गाव गावबा गाव बेक्ति गथ'बो सापातखौ खेथि खालामो दा सापातफोरखौ नायनाय जादों आरोना बिफां लाइफांखौ आरो बिथिं गिदिर गिदिर बागोन बेफोरखौ जेनेबा सापात बागानफोरखौ नायदों ओमफ्राय आरो बेबायदिनो गिदिर मुंदांखा होननानै बुङोब्ला यासै आरोना नोंथां आं बेखिनियावनो दा आङो भैरबकुन्द'आव थांनाय एक्सपिरियेन्स जाहैबाय जोङो जमायै गामि गंसेनो बास गंसे लानानै थांदोंमोन आरोना नोंथां बेयावबो बे खेबसेयनो थांदों आङो ओमफ्राय बेयाव थांनायाव माव जेनेबा बे समाव बेयाव जि जि दालां बानायबाय थादोंमोन आरो ना बे दालाङाहाय थारमाने बे समाव बानायबायसो थादोंमोन आरो जायाखैमोन आरो दाथ' कमप्लिट जाबाय नै आजि आङो बोसोर थाम सिगां थांनाय बाथ्रा बेयावहाय आङो नुहैदों जे बिथिं अरुणाचलनि जोबथा जिथुनिखि ओरैजाय आसाम नांजाबनाय अरुनाचल स्टेटआ बे बेजोंहाय दि लास्टाव नांजाबना दं आरो बियो बिदि फारसें जाहैबाय बुटान फारसेथिं अरुणचल आरो इथिं आसाम ओ बेयाव जोङो भुटानावबो एसे बरदाराव बिथिं एसे हाबहैबाय बिथिं आरो अरुणाचलावबो बिथिं हाबहैबाय बेयाव हाबनानैहाय जे थारमाने बेयाव मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबोदों जे ओ गुबुन जिथुनिखि इन्टारनेसनेल दा इन्टारनेसनेल होनना बुङोबा भुटान
औ औ
भुटाननि बरडारा बेयाव दङमोन नालाय बेयाव गेटफोरनि थाखाय माने अकल आधारखार्डजोंल जायामोन आरो बे समाव अर्दारबो लादोंमोन आरो बिथिं आधारखार्ड जि मोननैबो दं अब्लासो जास्ट सेबाबो थाबायनो थांनो होदोंमोन नङाब्ला ओ गेटखौ पास खालामनो होआखैमोन आरो ओमफ्राय आरो बिथिं अरुणाचल होनना बुंबाथ' बेयाव बे साइदथिं गेट गैया बे साइडथिं पास नाङामोन आरो बे ससेनि थाखाय आरो ना नोंथां ओ बेयावहाय
औ औ
ओ थांनानै जिथुनाखि गोजौ हाजो बेयाव गाखोहैदों आरो एसे ओ बेयाव मोनसे ओ दङ निजयगुरु मन्दिर बेयाव एसे हाब बाय नायबाय बिथिं गिदिंनानै थारमाने मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय जे बेयाव ओरैबायदि गुसु मोजां बिथिंबो बिथिंबो बारनाङो आरो ओ तारमाने बेयाव थान्दा आरोना जायगाया निजोम नाथाय बेयाव मोनसे एसे उसुबिदा मोनबोदों आङो अरुणाचलनि नैबे साइडथिं आरोना जेनेबा ओरै आसाम बर दार इथिं भुटान बर्दार साइद जानानै बिथिं आसाम बर आसामजों अरुणचल बर्दाराव बे बर'आ थारमाने एसे जौ जौ लोंनाय ओ जेरै लाल बिर बेफोरबायदि थारमाने आरो बिदिनो अमा सावनाय माबा सावनाय बेफोरबायदि एसे एसे बारा सोलियो आरोना नोंथां बे बेखिनियाव दा बेफोरबायदिखौ जोङो नोजोर होयोबा थारमाने ओ एसे समाजखौ गुबुंले खालामो आरो ना बेफोरबायदि मोनसे प्लेस जिथुनिखि टुरिस्ट प्लेसखौनो होननांगोन बेबो एसे जेनेबा टुरिस्ट गार्ड नांलाया बेयाव एसे जोङो बेरायहैनो हायो जिहेथु नायहैनो हायो बिनि गोजोन जायगाखौ जोङो लाहैनो हायो थिग बेबायदिनो ओ बेयावहाय थारमाने ओ बेफोरबायदि गुबुंले थासारिखौ सोमजिबा मानो लासैनो गाज्रि जालांगोन होननानै आं ओ साननानै फैनो दों आरोना नोंथांमोन दिनै जेबो खोनाफेराखै बोसोरथामानो जाबाय ओ बेबायदिनो जुदि मोजां मोजां सोलियोबा इयुनावबो मोजां जालांगोन आरो ओ भैरबकन्द'आथ' मोनसे हाजोसो नालाय दा जेरै बेयावहाय ओ हाजो बिथिंनि बिथिंनि हाजो बेयावहाय ओ गोबां माबा खालामनो हागोन आरो देनां रिजर्टफोरबो बानायनो हागोन आरो बिनि जि दैमा दै बेबो बिराद गोजोन आरोना गुसुनो एकदम बेयाव नायथावथाव गोबां बेफोरबायदिनो जायगा दं आरो नोंथां
औ औ
ओ नोंथाङा थां
उम जोंनि अ जों आंथ' भैरबखुन्द'आव थांनाय जायाखै खिन्थु ओरै जोंनि थिंजायनि माने अरुणाचलाव थांदोंमोन आरोना माने ओ जोंनिथिं जे माने बिदिनो सिगाङावहाय जोंनियावबो माने ओरैनो हा एन रि माबा गेट फास नांलायोन आरो जेरावहाय जोङो गोसोबायदि जों थांनानै बेरायहैनो मोनोमोन जेनेबा अरुणाचलनि गोजोन आबहावा माने थासारिफोरखौ जोङो थांनानैहाय गोजोननाय बाहायनो हायोमोन दा बेफोरबायदि। गोबां सुबुङानो दावबायनायनि जाहोनाव माने बेफोर गुबुंले जालांनो हमदों जिहेथु बेनिखायनो दायो ओरैनो हाब्लु हाब्ला खालामनो मोनला आरो जेनेबा थांथारो। बा बायसान्स नों थांनो गोसोथारबा मोनसे पास बानायब्रबनानै नोङो। थांनो गोनां जायो आरो जेरावनाखि बेफोरो बेफोरबो मोनसे। जे माने बेफोरखौ जानाय जेनेबा लोंला जाला बेफोरबायदि
बिदिब्ला नोंथां जोंना औ नोंथां समाबो जाबोबाय जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ दे नोंथ'
औ गोजोन्थों नोंथां।